हेलौे औ खुलुमबाय
औ औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथांजों बेरायनायनि सोमोन्दै एसे रायलायगोन सानदों आं
औ दे
औ औ
जोंनाथ' ओरै सरलपारा थाबाय पिकनिक स्पट
औ औ
बेनि खाथि जायो नों-नोंथांमोननिफ्राय औ औ खाथि जायो ओरैनो बेसे गोजान जायो बेनि जोंनि ओमफ्राय ओरैनो थामजि किल'मिटार जायो आरो
औ औ थांगासेयाव
थांगासेयाव औ
औ औ
थांलाय फैलाय द'जि किल'मिटार जाबाय औ लामाफ्रा मोजां जाजोब्बायना थांनाय फैनाय हान्थिनायनि लामायाथ' दा जोबोद मोजां जाबाय औ थांनो थाखाय औ औ आं नोंथांखौ थांनो थाखाय लेंहरनोसो नागिरदों
बे-बेस-बेयाव
बेयाव बेवहायनो ना?
औ औ औ देग्लाय आंबो थांनाय जायाखै नोंथां। ओमफ्राय आंबो बेखौनो थांनो थांनो होन-होननानै प्लेनिं खालामबायसो थादोंमोन आरो ओरै नै दा बोथोराबो गरम ओरैनो एसे माबाहैनो आरो जायगा नाय
जायगा नायथावथाव बेरायहैनाय औ बे जोंनिफ्रायबो बारा गोजान जाया औ नोंथांमोननिफ्रायथ' खाथिसिनानो जाहैबाय औ औ औ मोजां जायगाया औ औ जायगाया मोजां ना? दावबायारिफोराथ' गोबां थाङो औ थाङो थाङो दिनाव सानसेयावनो बिदिनो बाजौसो गारि गा गारि थाङो आरो गारि मथर थाङो औ औ औ सानसेयावनो औ ओरैनो जोंनि खाथि खालानिफ्राय नङाबाबोथ' गोजान गोजाननिफ्राय फैयो गोजान गोजाननिफ्राय आलदा दा माबाफोरनिफ्रायबो फैयो आरो
औ औ ओमफ्राय थांनानै
औ जाय औ ओ मोजां जायगाया ओरैनोथ' जों निया बे सरलपारायाव जेब्ला थांगोन सरल आ पिकनिक स्पटआव जेब्ला थांगोन अब्ला मोनसे माहारियारि हाग्रामा मोनो आरो सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बुंनाय मोनसे हाग्रा दं। औ बे गेजेरजों थांनांगौ। जायो बेजों थांबा नोगोद औ हाग्रा सिंजों थांथारनांगौ जिब जुनार नुलाङो।
औ औ
नि मोख्रा गलदेन लांगुर होनना बुङो आरो मैदेर नु नुनो मोनो दाउराइ नुयो मै नुयो अमा नुयो बेफोरनो आरो जोंनिया। मोजां आरो औ बुहुमनि मादावनो ए मिथिसार जानाय आरो सि-सिखिरि मोनो आरो बेयाव सिखिरि नोगोर सिखिरि दं आरो बेहाय औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ औ खोनासोदोंमोन आरो बयनिबो खुगानिफ्राय बेवहाय माने गोबां रोखोमनि सिखिरि दं होननानै। थांबानो नुलांगोन आरो लामा लामा बेनिफ्राय ओजों सौहैनानै एककेबारे भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दै आरो औ सरल बाङा होननानै बुंनाय जाहै दै मानसिफ्रा दुगैनो थाङो आरो
औ औ
गरम बोथोराव औ ओमफ्राय ओरैनो थानाय जानाय माबाफ्राथ' मोजां ओजोंहाय औ औ मोजाङानो सुबिदाफोरा सुबिदाया गासिबो मोजां जोब औ औ
नांगौखिनियानो दंजोबो
गोजोननायखौ फोरमायदों ओैरैनोथ' ओरै साखाथि फाखाथि ओरै बावखुंग्रिफ्राव नोंथाङा थां फेरबाय नामा
ए बावखुंग्रि होननायखाय गोसोाखांलायबाय आं
जोंनियाथ' माबायाव बोसोराव खेबसे माबायोना औ औ औ औ बेवहाय थांनाय जादों आरो थांनाय माबायाव बोसोराव औ बावखुंग्रिनि माबाखौ एसे हाबाफारिया मारै मारै जायो नोंथाङा हाबाफारिया जोंनिया जेनेबा गोजान जानाय हिसाबै बांद्राय माबानाय गैजोबा आरो आइजोआ गैजोबा ओमफ्राय हबाबो नुनाय मोनदांनायाव आरो
जेनेबा खेबसे बैसागुनि समाव बिराद गिदिर प्रग्राम बानायो होजोंहै जायगानि मानसिफोरा औ औ ओमफ्राय बयबो थांसोलायो आरो ओमफ्राय गुबुन हादरनिफ्रायबो रायजोनिफ्रायबो बाहागो लाफैयो बयबो
औ औ हाजो गाखोनो थाङो नामा बेयाव हाजोआव औ औ गाखोयो बयबो गाखोयो बोराय बेदर सेंग्रा सिख्ला गासिबो गाखोयो आरो औ नोंथाङाबो गाखोफेरबाय नामा? बिराद मोजां समायना आंबो गाखोबाय खथामसो जाबाय खनब्रैसो जाबाय खोमा औ औ औ खोनानो मोनदों गाखोनाय जायो नालाय औ खोनानो मोनदों बेयाव गाखोबा खनथाम गाखोबा औ साननाया जाफुंङो नानै खोनानो मोनदों नंगौ नामा सैथो नंगौ गोसोनि ओ बेखौ सैथोखौनो बुंनांगोन जाहैबाय औ माने सोरनिबा सोरनिबा खुगायनिफ्राय खोनानो मोनदों माने गावसोरनि जा साननायखौ गाखोदोंमोन आरो औ खायफा सुबुंनिफ्राय खोनानो मोनदों आरो माने जाफुंदों होननानै औ औ औ गासिबोथ' जाफुंजोबखाया औ औ औ होनबाबो खोनादों आरो माने गोदोनिफ्रायबो मोनसे फोथायबोनायमोन नालाय
औ जाफुंङो होननानै दा बेबायदि आसा लानानै गाखोयो आरो बयबो जायगायाथ' बिराद मोजां बोरै सोमखोर समायना गोथां हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय औ औ नायनोबो बिराद मोजां
मोजां बयबो फैयो आरो बयबो गोजोननायखौ फोरमायो आरो बेवहाय फैनानै बेयावायबा थायबा नैबे नै नैबदि दा गोलोम बोथोर समावबो दावबायहैयो आरो ओरै हाजोनि दै फिसायाव बिदिनो बयबो गावबाव माबानिखौहाय एसे गोजोननायखौ माबा लाहैयो आरो बेह थांनानै बांद्राय गोदै गोलोम माबानाय जायोबा औ ओरैनोथ' जोंनियाव दावबायग्रा ओर औ दावबायग्रा जायगाया मेरला दङ ओरै जेन'बा ओरै मानास थालायबाय जोंना माहारियारि हाग्रायाव औ औ बेयावबो थांनो मोजां थाङोब्ला औ औ। बेयाव जिब साफारि दङ
औ औ
बे हाग्राया गिदिरानो। जिब साफारि दं जोंनाव बेयाव गान्दा
औ
मुलुगनि मादावनो थसे गां थ'थसेल'
औ गं औ औ औ औ औ
मोसा लख्रा नुनाय जायो आरो हाग्रानि मैसो हाग्रानि मैसो नुयो औ मै नुयो
औ।
बिदिनो अनेक रोखोमनि जिब-जिब जुनार नुयो आरो
औ औ
थांनानै जिब साफारि खालामबानो जायो आ
औ औ औ
औ औ औ औ मिथिगौ रायनाय पार्क जागोन
बेयो
ओरैनो दा लामाया मोजां जाजोब्बाय दा रायमनायाव थांनाया औ रायमनायाव थांनाया सिंनिया गावसोर फोसाबना लाबाय आरो औ औ फोसाबनानैबो होबाय ओमफाय दा दावबायारिफोरा थांनो ओरैनो बेयाव मा मा जिब जुनार नुनो मोनो बांसिनै? रायमनायाव? ओरैनो जोंनियाव गाहायै मै थाबाय मैया मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि दङ।
दा जों बेखौबो नुनो मोनो ओमफ्राय बे न'नि बायदि मोनसे जाथोसे रोखोमनि दाउ दंना दाउमासार होनो।
औ बे हाग्रानि अमाखौबो जों नुनो मोनो ओमफ्राय ओरै मैदेराथ' थाखाबायसै ओमफ्राय नैबे मो
सौ हारिनिया मोसौै मै थाबाय सोरबाबा बनगुरु होनो मोसौ मैथेनबो दं औ बेफोरखौ नुनो मोन्नाय जायो आरो गाहायै बेनिफ्राय जिब साफारिफोर जायो नामा बहाय? औ जिप साफारिनि सुबिदाबो बानायनानै होबाय औ जिप सफारि माबानानै नायहैनो हागोन आरो सिङाव हाबनानै औ आरो ओरैफोर माने गिदिं गिदा बे जेनेबा बेवहाय औ हाग्रा सिङाव हाबनायनि सि हाग्रा हाबनाय हाग्रायाव हाबनायनि सि सिगां माबाफो थाथग्रा जायगाफोर दं नामा?
हाग्रायाव हाबनायनि सिगां नैबे जोंनि खाथिथारजों गैया राहाया ओमफ्राय बै जेब्ला
बै जेब्ला बै रायमना कुसुगाव, सरायबिल माबाजों थाङोबा बेजोंनाय बेबस्था दङ आरो ओैरैहाय थानाय जानायनि मोनायाव औ दावबायारिफोर फैनानै थाफैनायफोरनि सुबिदाफोर दं आरो सुबिदाफोर दङ।
जोंनि माबानि थाखाय बिराद मोजां आरो दा ओरै गुबुन रायजोनिफ्राय दावबायफैयो औ बयबो नायनो फैयो।
ओमफ्राय ओरै फरायसा सोलोंसाफोराबो थाङो स्कुलनिफ्राय औ औ औ बिदिनो लाङो आरो बेरायहैयो औ माखासे ओरैजाय जेनेबा बेफोरखौ नायनानै माखासे गियानफोर माबानानै लानो हानाय यदि आरो फरायसाफोरा औ थांनानै बेरायो आरो बयबो जोंना जेरैहाय माबाबो थादेरबावबाय बे संकस संकस होननाय जायगाया खेराइ खेराइ माबाग्रा औ खेराइसालियाव औ उम उम थिगानो दङ सरलपारा बायदियानो जाहैबाय औ औ बेफोरबो थाङो आरो बेबो ओरैजाय जोंनि बेरायनो थाखाय मोजां आरो ना। औ औ औ भुतान रायजोनिफ्राय दै बोहैबोनाय बेबो औ औ बेवहाय बयबो थाङो आरो गोजोननायखौ फोरमायदों बेवहायबो। नोंथाङा मालाबा फैफेरबायनामा बेवहाय सिखना जोहोलाव माबायाव रायमनायाव? थांबाय आङो खनसे थांनाय जादों। थेवबो सिगां थांबा ओ नेच माबा जायाख मोन नालाय माहारियारि हाग्रा जायाखैमोन नालाय दा ओंखायनो गोसोआव गैजोबै नोंथांनाव सो
ए दे दे
थिगआानो दं औ दे मालाबा थांगोन माबायाव सरलपारायाव औ औ दे दे होमबा नोंथां।